औ मा खालामदों?
आङो दों।
मा?
आङो उन्दुदों रुमाव
अ जों दा मानि बागै रायलायगोन
हरैहाय माबायदिथो बोथोरालाय
बोथोरा ओरै दिनै मैया दिनैहाय सान्दुं दुंदों खिन्थु सिगांलाय माने अखा हाबाय थादोंमोन आरो
सान्दुं दुंदों हरै
दिनै मैया दुंदों
ओमफाय अखा हायाखै आरो हरै
अखा हाथ'वाखसै ओहो खिन्थु दा नै अखा हाहां जाफिनबाय
ओमफ्राय गरम ना मा
गरम गरमालाय बारा गरम नङा बिदिनोसै आरो
अयथासार
हौरैहाय
औ अखालाय हादोंमोन अखा हालाबो हालाबै दसेनावमोन अखा दसेन बहायनो दसेनो माबायो अखा हाबा हानानै दसेन गुसु आराम जागोन थाबनो अ खानाय नङाबो बिदिनो थाबैनो नङा साइड दुंफिनगोन बिदि
जोंनि जोंनिथिंबो आरो अखा हाहां जाफिनबाय नै
ए
जोंनि ओरैहाय मा होनो नर्थ इस्ट आवहाय ओ बे शिल' मेघालया बेफोरावहाय बे दावखि थांग्रा लामा बेफोराव लेन्डस्लाइड जादोंना हा गिसिखादों नुखादों खोमा
नुङाखै आं आं माइनो थाइमानो मोना बिदि
आरो ओरै अरुनाचलावबो एकदम दैबाना जादों
अरुणाचलावहायबो चाइनानि दै नामा
साइनानियानो होनदो अरुणचलनिफ्राय ओर फैनानै आसामावबो बारा जाफैदों आरो दैया लखिमपुरथिं
आसामाव बारा जाफैदों
औ
फ्राय गुवाहाटिनि माबाया फैले दा जापान जापाना
ओहो
ओफ्राय माबायदि बानाय माबायदिथो बानायदोंमोन
बिदिनो जेरैहाय सोरबा आलासि फै लामा जा लामा बानायब्रबनो साफा बानाय ब्बनो बेबायदिनो बानायदोंमोन जाहैबाय
ना बै अभार अभार बानायदोंमोनदां
बिबार गायदों ओमफ्रायहाय जे लामायावहाय लाइट लगायो बेफोर बेफ्रावहायहाय जिग मिक होनो ना जों थ' बैयो लायना इदि होदों बिदिनो खालामदोंमोन आरो
एक्सट्रा अरदिनारिबो खालामदों नामा
एक्सट्रा अर्डिनारि थ' माने जेरैहाय बे फ्लाइअभार रा बेफोरखौहाय पारपोल कालोर फुनदों
पारपोल सटि बानायनोसै
पारपोल सिटि बानायनायनि थाखाय माखासे बे जिगमिक लाइतफ्रा बेफोरखौ पार फोर खालारनि होदोंमोन फुटपाथ खाथिफ्राव हाय दंफां लाइ दंफां माने बिबारफोर गायदों गाइदोंआनो गि जोंनि बङाइगाव मेघ गबोर मोनबाय
मोनबाय
लामानि गेजेर गेजेरावहाय स्ट्रिट लाइट होबाय ओरै इयावबो
होजोबबाय
औ एकदम माने फुरानानो सिक्सटिन हान्द्रेदनि थाइफनि लाइट
इदिलेखा
इदि हां औ
मा बाइदि सिथायल आंबो नायगौ।
एसे फुराना लाइक गिदिद-गिदिद ओ मदार्न-मदार्न बे नरमेल माबाया नङा आरो सिम्पोल नङा एकदम एसे ओरैबो स्टाइलिस ओरैबो-ओरैबो औ। दिजाइननो गिददिर-गिदिर इदि मेन रड नालाय बेयावनो गेजेराव
दि ए मइेन रड बङाइनि बे मेन रड गेजेराव होदों।
मइन रडाव जे डिभाइदार फिसा-फिसा दंमोन दा? अ साफागुरि ओरैनिफ्राय औ। बेखौ रलिं मिल होनो खोमा।
आंनो खेबना हरबा जायो।
नोंनोलाय मा नों मालाय जयपुराव थाग्रा नोलाय।
आंबो नाइगौ।
खिन्थु जोंबो अखा हाफिननायसै खोमा हनै अखा हाहांनो खोमसिसो जाफिनबाय।
ओम हो
आं दिनैहाय दा आं दा ओ आमुल थ्रुनि जे मोनसे चक्लेटनि ड्रिंक मोनो ना? बेजों फिथा जाहैगोन आं। थिल फिथा नारिखल फिथा जोंनि होरै जों ओरै दखानाव मोनो ना आरे दख दखानाव मोनो बङाइगावआव
ए नो न'आव गैया?
ओहो एकजाम फरिखा जोबाखै होनबाय।
ओम एम ओमफ्राय नों बिदि जाहैनायसै
एकदम-एकदम बरिया गोथाव मा होनो थिल माने बैनि सिबिंनि बर' नङा
ए
दङ बेयावनो।
इजों बिजों जानोसै।
अ चक्लेटजों ओमहो आं सा लोङा। साखौ आं न'आवनिखौसो लोङो आं दखाननि साखौ लोङा।
ए
सिबिंनि फिथा नारेखलनि फिथा गुर मेथायनि फिथा मोनजोबो यावहाय।
माबा मा होनो मा होननो सानदोमोन आं जोंनिथिंबो नै माबा अखा देमु दोमैलु जाजोब्बाय नै
ओम
ना बिलासिनाय जा
खोना संसाय
औ
जोंनिथिं हौरैहाय माने र' मा होनो फाथाबारिथिं माथिं माने मैदेना एसे डिस्टाब जादों आरो दा।
मा जादों।
मैदेना एसे डिस्टाब खालामदों गामियारिफोरखौहाय बेखायनो ओय इदिनो औ थारमाने बेफोरखौनो बन्द' खालामनो थाखैहाय फरेस्टनि मानसिफ्रा मैदेर गिदिद गिदिद लाबोदों खैला मैला ओरैहाय।
खैला मोननियाव
आमथिखा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव औ खैला मैलायानो होनजाबाय ओरै लाब
खौहाय पटेक खालामो आरो मैदेरखौ लाबावदो आरोबाव
औ नोङो बे हाग्रानि मैदेरखौहाय न'नि मैदेरजों होयोना
ए बिदि आरो ओय न'नि मैदेरखौ सौनायनानै नायगोरा।
मिथिया नागिरना दां।
हाथाइ गोलाव गोलाव गोनांलाय। गिदिद गिदिद औ
अ' अबहाय भुटान दे भुटाननिबो फैयोदा खैला मैला हाय भुटाननि गारिबो।
फैसै औ बिदिनो गोबां गोबां फैयो मालाबा मालाबा दाखालिबो आं मवाय थाङामोनथाय ओ जि गोबां सय सात आठथासो गारि लोगो मोनदों। टेक्सि माने ओरै लामा गोरानखौ जाबाय सानानै नायफैया ना सोरनावबा आलासि जानोनो फैया मिनथिया
ओमफाय बे जापान ने मान केन्सेल जादों गुवाहाटियाव फैनाया?
ओ माने जापानेहेर गावसिनि कान्ट्रियाव माने पार्लियामेन्ट सेसन जागासिनो। थिन दं हो ओमफाय हायो। जापाननि पि एमआ अनलि फर लाइक माने खालि साननै सानथामनि थाखायल' फैग गिन आरो ओमफायहाय ओमफाय जोंनिथ' ओरै गुवाहाटिया गोजानजान जायोना दिल्लीनिफाय किन्तु माने बिदि गुबुन खाथियाव फैला मेन माखासे मिथिंफ्रा नोङो केपिटेल राजथानियावनो जाखायो। बैहाय माने थांलाय फैलाय जागोनथ' बे आरो रिजोनालाय
ओम
जोंनि ओरै फैलाथ' माने मोजां स्राक इनफ्रास्ट्राकसार गैयाना। थाबायनो ओ थानो मानोनो बेखायनो आरो।
औ
माने एक्जेक्ट रिजनखौहायथ' गावसोर खोन्थायाखै जायखिजाया माने बेफोरखौनो होनदों आरो।
ओम
खिन्थु फैलामोन आरो जोंनि बे नर्थ इस्ट रिजिननि थाखाय मोजांमोन आरो। एसे गुबुनफोरजोंबो माने बेलेग कान्ट्रिफोरजोंबो मिथिजागौमोन। जे नर्थ इस्ट इण्डियानि नर्थ इस्ट होननाय जायगायाव जापान आरो इण्डियानि मिथिं जादों।
औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गैनायालाय बे थाग्रा जायगायाथ' गैखाया गैनायालाय।
ओम
ओरैहाय हटेलफ्राबो मोजां मोजाङानो गैया
जो ओ जापाननि पिएमआ गावजों लोगोसे सिक्सटि बा पनसास जन बा साथिजन माबा मा होनो इनभेस्टार्स माने जायफ्रा फैसा माबा खालामो बिदि लाबोफागौमोन आरो
ओम
जोंनि ओरैहाय माने आसामावहाय सेमिकणडाक्टार इडासट्रि बानायगासिनो दं नालाय फोरनिमानि थाखै बेहाय जापाननिलाय नर्थ इस्टजों आलदा कानेक्सन दङ
औ
नों बे कानेकसनखौ मिथियोना मिथिया
मोन्थियो
मा कानेकसन नों नों माखौ सानदों बेखौ खोनथासाय
दालाय जापाननि गोबां माबा बानाया माबा ओ सिगांहाय आसामावहायसो नर्थ इस्त आवसो बांसिन हरनो नाय माबाया बानायनाय इण्डिआवहाय माबानाया इण्डिआयावहाय माबानाया जयो दालाय नर्थ इस्टआवसो बांसिन बानाया खै
मा
इनभेस्ट
आं बेखौ होनाखैमोन माने जापाना नर्थ इस्टजों एसे क्लससिन माने जेब्लानाखि सेम माबाखाय नङा पेरेसिसो जाबाय माबासो जायगाफ्रा माने नर्थ इस्टवाहाय जापाना गोदो वलबारखौहाय नागालेण्डआवसो जादों हो ब्रिटिस आर्मिजों जापानिस आर्मिजों स' माने बै फोरनि दारैसो आरो एसे ओमफायहायो बिदि बेनो ओमफ्रायहाय नर्थ इस्टआ ओरै म्यानमार थायलेण्डजों लागालिगाना
ओम
थ बेफोरनि दारै आरो मानसिनि थाखाय होननाया बिदिबो खिन्थु माने अफिसियेलि बे बेफोर नङा आरो
मानसिनि थाखाय नङा माने जायगाया जायगाया माने गावसिनिजों एखे हाजोआ माबाया गाव गावसिनिथ' देभेलप जाबाय नालाय बे हाजो हुजलाबो माबानानै माबायो इजिलि माबायोस दे टेक्न'ल'जिजों
थ' जों जों दा दोनथ' जासि गोन दां टाइमा जाबायमोन दे
ओ ओ